हेल'
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथाङा बुंलाय
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
नै ओरैनो सिरिआसो दांफायो दायो
अ बिदिब्ला नोंथाङा दसे नोंथांनि समखौ होनो हागोन नामा?
औ औ नै द' औ दाथ' फ्रियानो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने मोनसे टपिकखौ लानानैहाय नोंथांजों दसे सम सावरायनो थाखाय आङो नोंथांनो कलखौ खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ टपिक मा मामोन नोंथां?
ओ टपिकआनो जाहैबाय जोंना बर'फोरनि गेजेराव माखासे फोरबोफोर थायो नङा होमबा बेबायदिनो जोंहा आमथिसुवा फोरखौ लानानैहाय सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ साबाय जागोन दे नोंथां।
खावलरायजागोन ना नोंथां? ब्ला बिदिब्ला आंनो जागायग्रोनोसै नामा एसे नोंथां सुंद'यै
औ जागाय दे नोंथां।
ओ बिदिबा आं जागायजोबजोनसै दे बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माखा से फोरबोफोर फालिबोनाय दंखायो जोंहा दोरोङारि गियानजोंहाय दा बेफोरो एंगार हायै माखासे फोरबोफोरनि गेजेरावहाय जोंहा गोलैयो जोंनि गेजेराव आमथिसुवा फोरबोआबो बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे एसे एंगार हायि फोरबो आमथिसुवाया बे फोरबोखौ जोंहा आसार दान उनावहाय बेखौ फालिनाय जायो आरो। खोनादों ना नोंथां आसार ओ दानावहाय फालिनाय जायो बेखौहाय माने ओह गोदोहाय माने से सप्ता से सप्ता गाहामसिम फालिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। आरो नोंथां।
औ औ।
खोनादोंना नोंथाङा अ से सप सप्तासिम गाहाम खुङोमोन आरो गोदो माने आथिखालाव बेबायदिनो मानिनानैहाय जोंहा नो सानब्रै गाहामसैल' खुंनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलखौ ओमफाय आमथिसुवाखौहाय
औ औ।
बे आमथिसुवाखौहाय माने जोंहा बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ जानाय बेफोरनि फोरबो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा आमथिसुवा सुवा फोरबोखौहाय जोंहा माखासे जोंनि गेजेरावहाय माखासे फिथाइ सामथाइ थाया होनबा जोंनि गेजे जेरावनो जेरैहाय जोंनि न'खरावनो मोननो हानाय जोंनि गामि गामि मोननो हानाय जेरैहाय बिदि जोंहा खान्थाल थायजौ आनारस। बेफोरखौहाय मोननो हायो नङा होमबा। बेबायदिनो जोंहा आमथिसुवा खालि माने जोंना बेबायदिनो फिथाइ सामथाइफ्रा बयनिबो न'खर न'खर जोबनो थाङै जायो आरो बेबायदिनो थाइजौआव खान्थाल आनारस। बायदिफ्रा बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोङो जेनेबा आमथिसुवायावहाय फोरबो लाखियो बे फोरबोआवहाय जेनेबा बेबायदिनो जोंना बयबो न'खर न'खर बे फोरबोआवहाय फिथाइ सामथाइ माने अनसुंथाइ होयो आरो जोंहा। जोंनि जेनेबा बेखौहाय जोंनि बाथौसालिफोरावहाय बेखौहाय मानिनाय जायो बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो जेनेबा जोङो बे बाथौसालियावहाय मोनसे आमतसुवानि नामावहाय आर'ज लानाय जायो बैयावहाय जोंबा जोंनि फिथाइ सामथाइ मोन फिथाइ सामथायाइफोरखौहाय न'आवनो मोननाय जेरैहाय जोंहा थालिर बेबायदिनो आनारस थाइजौ बिदिनो खान्थालफोरखौहाय माने अनसुंथाइ महरै हैनाय जायो जोंदा जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो फुजा फुजि होयो बेबायदिनो बयबो गामिनि बयबो माने मोनसे जोंनि गामिनि सुबुंफ्रायो थांनानैहाय बैयावहाय बेबायदिनो गोसो थारैहाय आमतिसुवा फोरबोखौहाय फुजियो बेबायदिनो बेयावनो फिथाइ सामथाइ जायो बिदिनो न'खर न'खर हाब लायनानै बेबायदिनो ज' ज' हाबलायनानै सोरनिबा न'खर न'खर हाबनानै बेबायदिनो फिथाइ सामथाइखौ जायो आरो नोंथां बिदिनो खान्थाल थाइजौ आनारस बायदि बायदि। जायहा न'खराव फिथाइ सामथाइ दं बेबायदिनो आरो लोगोफोरबो फैयो जोंना जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो लोगोफोरबो जानो थाङो। लोगोफोराबो बेबायदि बिसोरनि न'आव थाङो बेबायदिनो बिदिनो थांलाय फैलाय बेबायदिनो जालायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां। ओब बेबायदिनो जोंना आमथिसुवायावहाय माखासे नियमफोरबो दं जोंना बर'फोरनियाव। बै जिेथिया आमथिस्टुवआ सान जायो बैखालि माने जोंना
औ
माखासे खामानिफोरखौ जोंना मावनो मोना मानो होनना बुङोब्ला बे खामानिखौ बेखौ मावोब्ला जोंनि गेजेरावहाय खुवा जायो होननानै जोङो फोथायो आरो नोंथां
औ
जेरैहाय जोंना खदाल जावनाय खदाल जावनायफोरखौ जोङो खामानिखौ मावनो हाया खाजावनाय बेफोर खामानिखौ जिखुनु हका जोंहा बेबायदि खामानि बेफोरखौ मावनो मोना आरो बेफोरखौ मावोब्ला जोंना माने सुवा जानानै थायो होनना फोथायो आरो बेबायदिनो जोंना आमथिसुवा समावहाय खोथियाखौबो गाया आरो माने बेवहाय खोथिया जोंहा मोनसे फोथायनाय दं खोथियाखौ बे समाव गायबा माने खथिया जाया बेबायदिनो सुआ जायो माइ जाया बेफोरबायदि होननायखौ मिथिनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
आरो बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो आमथिसुवहाय बेबायदिनो हालौवनो मोन ना बेबायदिनो हालोवब्लाबो जोंहा सुवा जायो बेफोरखौ फोथायो। बेबायदिनो आरो गोबां बेबायदिनो सिखा दाननो मोना सिखा रुवा बेफोरबायदिनो बिरनो फोथायो आरो नोंथां जोंनि बेबो मोनसे बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै फोरबो होननानै जोङो। बेखौहाय फालिबोदों जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरखौ गोदो गोदाय सप्तासे गाहाम फालियोमोन आथिखालाव जोंनि ओनसोलफोराव सानब्रै गाहामसिमल' बेखौहाय माने लाखिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो आथिखालाव मानो होनना बुङोब्ला आमथिसुवायाथ' जोंना दैज्लां समावहाय जायो नालाय मानो होनना बुङोब्ला दैज्लां सम माने एसे माने आबाद मावनाय समफ्रावहाय जायो नालाय माने होनना बुंङोबा बर'फ्रा आबादजोंनो थांनानै थायो नालाय खायसे खायसेफ्रा दा बेनि ओंखायनो जोंहा सप्तासे गाहाम थायोबा माने जोंहा बेबायदिनो हा जावनो मोना मा जावनो मोना हालेवनो मोनाब्लाथाय जोंहा गोबां माने लस जायो बेखौ आथिखालनि सुबुंफ्रा मोनदां आरो माने आथिखालावथ' समजों खारफानाया माने गोबां गोनांथार नालाय बेनिखायनो जोंहा सानथाम बा सानब्रै सानबा बेफोरनि गेजेरावनो जोंहा आमथिसुवा बेखौहाय फोथारनानैहाय लायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बयबो बेबायदिनो हालेवग्राया हालेवसिगोन बेबायदिनो मा हालौवनानैहाय जाय मा मैगं आबाद गायनो नागिरदों बेफोरखौ गायसिगोन बेखौ बेखौ मावबोदों आरो जोंना बर'फ्रा बेबायदिनो जोङो आमथिसुवा फोरबोखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ जानाय फिथाइ सामथाइ ए जानायानो मेन आरो जोंनि ओनसोलावहाय बेबदिनो आमथिसुवायावहाय बिदिनो नोंथाङाबो नोंस जों नोंथांमोननि ओनसोलनि बा बर'फोरनि आमथिसुवा फोरबोनि बागै माबाफोर मिथियोब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथां औ
आमतसुवा होनना बुंडोंब्लाथ' बयबो बर'फोरानो बे फोरबोखौ फालियो। ओनसोल लायै ओनसोल एफा एनैल' सोलायनो हागौ थेवब्लाबो बर'फोरा फालिनाय हिसाबै बियो। एखानो जायो न नथांनि ओनसोलनि बायदिनो आंनि ओनसोलाव बै एसे एखेफ्रा मानो अब्लाबो आं नोंथांनो फोरमायनोसै आमथिसुवान औ आमतसुवयाबो जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे गाहाय फोरबोआनो होनना बुंजायो जागोन नोंथाङा बुंनाय बायदि बियो फिथाइ सामथाइ जानायनि दिन होननानै बुंजागोन मानोना बे समाव जोंनि बयनिबो न'खर न'खराव मानेखि फिथाइ सामथाइ जिखिनि दं बेफोरो थायो होननानै बुंजायो आरो आरो बे समाव जेरैबायदि आमथिसुवा होननाय लोगो लोगो मानेखि जों फुरा इदिनखा बे जिदिनखालिनिफ्राय आमथि सुवा नांगोन अब्लानिफ्राय जोङो हा बेखौनो सुवा जानाय होननानै बर'फोरा सानो अब्लाथाय नोंथाङा बुंनाय बदि जों हाखोनो मानेखि जावनो मोना आबाद जोङो आबाद मावनायखौबो बे दिनाव दोनथ'नाय जायो मानेखे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदो जोंनि ओनसोलफोराव सात दिनसिमहालागै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि मानि बे ओनसोलाव सानथामखौल' जों बांसिनै फालिनाय नुसै आरो आरो बे फालिनायाव गोबां मानेखि जेरैबायदि जोङो गोदो फिथाइ साम फिथाइ सामथाइ जानायनि दिन होन्दोंना बे फिथाइ सामथाइखौ आमथिसुवायाव फुजा होआगौ मानि जोङो जा-जानो मोना बेफोरबायदि मानेखि फोथायनाय दंमोन आरो जोंनि ओनसोलाव। नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जोङो फुजा होआलासिनोबो एसे जों जानायखौ जों आथिखालनि सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जासै ओनसोलाव, आरो बेनि अनगायै बे फालिनायबो एसे मानेखि खम बिबाङै मानेखि सानथामल' जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जासै, आरो बिनि गेजेराव जों माखासे जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि जों खोथिया फोनोमोन ना सुवा जायो बेफोरखौ फोथायनानै जोङो आबादखौ मावथ'नाय जाया बे दिनाव माने बे आबादारिफोरा जिरायनानै न'आवनो थायो, आरो बे समाव जों माखासे जोंनि ओनसोलफोराव गा माने खि न'फ्राव थानाय बारिनि हाग्राफोर बेफोरखौ मानेखि दानस्रांना होनाय जायो। अब्लाथाय आ फेसेवो दानोब्ला बै हाग्राफोराबो खिलिनो हाया बेफोरबायदि फोथायनाय दं आरो। आरो बिनि अनगायै जोङो फिथाइ सामथाइखौ जिदिनखालि आमतिसुवाया मानेखि जोब न अब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बे गामिनि बा ओनसोलनि मानोखि मन्दिरफ्राव जोङो फिथाइ सामथाइखौ जों न' गाव गावबागावनि न'फोराव जि फिथाइ सामथाइ दं बेफोरखौ लांनानै जोङो फुजा होनानै बिनि उनाव जों गासिबो रायजोयैनो ज' जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेफोर जोङो बे आमसिसुवायाव न'खराव बांसिनै खान्थाल, थाइजौ, बे आनारस आरो बेनि अनगायै थुगु बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेफोर फिथाइ सामथायाइयाथ' जोङो साफ्रोमबो न'खरावनो दङ होनजायो आरो बर'फोरनियाव गोदो गोदाय। नाथाय आथिखालाव मानोेखि बैफोर फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौबो जों एफा एनै जोंनि ओनसोलाव मानेखे बबेबा बबेबा न'खराव गैला बेफोरबायदि जालांनो हमबाय आरो। मानोना खान्थाल बिफांखौथ' जोङो एसे गुवार जायगा नांगौ। आरो गोबां मानेखे सिला खाथि बायदिफोराव थायोबा लामाफोराव थायोबा गोबां दाखोर जायो। फिथाइफोरा सिरिनानै गोबां लेथ्रा मोनामो, बेनि थाखायबो जों दाननानै बांसिन नखौ जोङो दाननायखौ नुनो मोननाय जासै आरो आथिखालाव। आरो बेनि अनगायै जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ फुजा होआगौ मानि जायामोन, नाथाय गोबां मानेखि आथिखालाव बेफोर बारा मानिनायखौ नुनो मोननाय जाला आरो बिनि अनगायै जोङो जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदोथ' सातदिनसिमहालागै फालियोमोन, नाथाय दाथ' बेफोरखौ फालिनाय जाला एसेबां। सानथामनि उनावनो जों मानेखे जिखिनि आबाद गायनो दं बैफोर आबादखौ मानेखि फुजा होखांनायनि दिन-दिननि उननिफ्रायनो जोङो आबाद खौ मानेखि गाय फिसिनायखौ लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो। अब्लानिफ्रायनो जों बांसिनै आबादखौबो मुखुब गुबै मावफिननायखौ बर'फोरनि
माबायाव नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बिनि अनगायै जोङो आमथिसुवाखौ बुंनो थ थांबोला मानेखि बर'फोरा फोथायनाय हिसाबै मानेखे मोनसे सुवा जानाय बा माबा हाखौनो सुवा जानाय जोंनि हायानोथ' जोंखौ मानेखे आबाद मावनानै जोंखौ जाहोगासिनो दंना, बेनिखायनो जों मानखि बेखौ मान होनानै बेफोरबायदि फोथायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरजों। आरो बुंनो थाङोबथ' जों बेफोर फिथाइ -सामथायाइखौ जेरैबायदि आथिखालाव बांद्राय नुनो थांला अब्लाबो जों बैफोर फिथाइ सामथाइखौ जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन बिनावनो बागान खालामनानै बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। आरो नोंथां जेरैबायदि
खान्थालनि बागान बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो। फायनै आरो बेनि अनगायै जों आनारस आनारस खौथ' बांसिनै बागानखौनो खालामनाय नुनो मोननाय जायो। नाथाय गोदो जोङो बर'फोरा हाजो- हाला खाथियाव थानाय हिसाबै बेफोरखौ न'खरावनो जानो थाखाय एफा एनैल' मानखे गायनानै लायोमोन जानांगौ। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बांसिनै बेफार फालांगियावसो बाहायनायखौ नुनो मोनो। नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेनोथ औ, औ नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन।